औ औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां औ
आङो औ नोंथां आं जा आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदों बे आयदायानो जाहैदों बैसागु बैसागु जोंनि रंजालि बैसागु फोरबोनि सायाव सावरायनो होननानै हरदों आं नोंथां।
औ नोंथां
नोंथाङा सावरायग्रोनो ना आं सावरायग्रोनो नोंथां?
एह दे जागोन दे नोंथां नोंबो सावरायग्रोनो हागोन।
औ जोङो बैसागु फोरबो बुङोब्ला जोङो बैसो गिबियावनो मिनथिनानै लाग्रोनांगोनदि जोङो बैसागु फोरबोखौ माब्ला फालिनाय जायो जोङो बेखौ माब्ला फालिनाय जायो बुंबा सैथ दाननि जोङो जोबथा सान जोबथा साननिफ्राय फालिनाय जायो बे जोबथा सानखालि जोङो मोसौ बैसागु होननानै फालियो जायखौ जोङो संक्रान्ति बुङो बिनिफ्राय बैसागुनि से खालारनिफ्राय जोङो मानसि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो जोङो औ बेनिफ्राय जोङो बेखौबो मिथिनो मोनबावोखि इंराजि दाननि जोबथा एप्रिल बेनि जिब्रै खालारनिफ्रायबो जोङो फालियो
औ नोंथां
औ नोंथां थिग बिदिनो जोङो गिबियावनो जों संक्रान्ति हिसाबै फालिग्रोनाय जायो नालाय बे खौ मोसौ बैसागुखौ माबोरैहाय फालियो बेनि सोमोन्दै आं एसे गुवारै बेखेवनानै होनो सानदों नोंथां
औ नोंथां मथे
बेखौ जोङो संक्रान्ति खालि जा फालिगोन मोसौ बैसागु बैदिनखालि फालिनायाव मा मा मुवा नांगौ बेफोरखौ जोङो सानसे सिगांनो बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां औ बेफोर मुवायानो जाहैदों लाव फान्थाव बिदिनो हालदि देग्लि लिथि गारला बेफोरबायदिनो गोबां नुवा जोङो बुथुमनानै लाग्रोयो बेनिफ्राय जा संक्रान्ति दिन बैखा सानखालि जोङो गिबियावनो फुङावनो जोङो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां जाग्रोनानैहाय जोङो बै दिनखालि जोङो जा बुथुमनानै लादों लाव फान्थाव बायदिसिना मुवा बेफोरखौ जोङो मोजाङै हाफ्लेनानै लाग्रोगोन बेखौ मानो हाफ्लेनानै लागोन बुङोब्ला जोङो जोङो जा जोंनि औवा दङ ना बेखौ जोङो थेंगल सैनानै लाग्रोगोन नोंथां बे थंगलावहाय जोङो जा फिसा फिसा हानानै लादों लाव फान्थाव बायदिसिना मुवा बे खौ जोङो माला सुनानै लाग्रोगोन बेनि उनावहाय बे मालाखौ बुङोब्ला जोङो दांबैसे नांगोन जोंनो मालाखौ बेखौ जोङो बोरै मोनथिनो होनोब्ला जोङो जोंनि गंबेसे न' दङ जोंनि न'खराव आरो जोंनि लांगोना बेखौ साननानै जोङो बे मालाखौ बानायनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो जा हानानै लादों माखासे लाव फान्थाव बेखौ जोङो माला सुवा गारानो दोनगोन खावसेखौ बेखौ मानो दोनगोन बुङोब्ला जोङो जेब्ला मोसौखौ जोङो फुख्रि बा दैमा दैसा बा जोङो दैमा दैसा फुख्रि गैयाब्ला जोङो दंखलावबो मटरफोरजों थुखैनायखौ नुदों बेफोराव बेफोरावहाय जोङो जा लाव फान्थाव हानानै लादों बेखौहाय जोङो सारगोन आरो सल' खननानैहाय लाव जा फान्थाव जा बुंनानै बेनि थाखाय जों बेखौ दोननाय जायो बेनिफ्राय जोङो दना जाय थालिरनि दना बेखौ जोङो थालिरनि दना बानायनानैहाय जोङो बेयावहाय खान्थानि हांगार बा जोंनि जिगाब सावनाय हांगार बेनिफ्राय थाव गुबै जोंनि लाव बिलाइनि बिदै जोङो बेखौ देग्लिनानै बे दनायाव लगायनानै लानाय जायो बेखौ माजों फुनगोन बुङोब्ला जोङो मानो देना लानाय जायो बुङोब्ला जों बेखौ मोसौनो फोनगोन आरो माजों फोनगोन बुङोब्ला बेनिनो जों जा लाव फिथाइ बिनि खर' हास'ना दोननायखौ जोङो बेखौ एसे बिबार बायदि नुनायनि हानानै लाग्रोगोन बेनिफ एसे एसे बेजोंनो जोङो मोसौनो बे गाबखौ फोननाय जायो बेनिफ्राय बे गाबखौ फुनखांनायनि उनाव जोङो दैमायाव मोसौखौ थुखैनो लाङो बै सानखालि जों मोसौखौ बुवा जुदि बुयोयो होनो थाखाय जोङो बे दोगलिलिटि थानाय बेखौ बाहायनाय जायो बेनिफ्राय जोङो‌ मोसौखौ दैमाफोराव थुखैनो लाङो बेनिफ्राय जोङो जेब्ला मोसौ मोसौखौ थुखैखाङो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ बैदिनखालि दर' होआ जोंङो बे मोसौ ओरैनो हगारनानै फैगोन थुखैखांनानै दैमाफोराव बा दुब्लिफोराव बेनिफ्राय बैसानखालि दु जेब्ला जोङो मोसौखौ थुखैखांनानै दैमायाव दुगैनानै फैगोन बेनि उनावहाय बै सानखालि जोङो जोंनि‌ जेरैहाय दंफां लाइ फां औवा बायदिसिनाफ्रा मोजां जायो बेनि थाखाय जोङो दुगैयाबालासिनो जा जोङो दैमायाव मोसौखौ थुखैनायाव दुगैनानै फैगोन बेजोंनो जोङो जोंनि खदालफोरखौ लानानै हा एसे एसे जावनानै होनाय जायो बेनिफ्राय जोङो जेब्ला मोसौखौ मोना बिलि समाव होनानै लाबोगोन न'सिम अब्ला बै सानखालि जोङो बे मोसौनो जोङो गोजाम बिनि रसाखौ बा दिरुंखौहाय खानानै होफिननाय जाया गोदानै होयो जोङो जुदि बे गाब फुननायखौ सोङोब्ला जों मानो फुनो बुङोब्ला गोदोनि समाव बेफोरखौ आबै आबौमोना दिथिबोनाय बा फोनबोनाय मानो फोनो होनबा गोदोनि समावहाय जों दानि जुगनि गोदान मुगा बायदियै नङामोन हाग्रा बंग्रामोन आरो बायदिसिना मोसा मुफुर फैयोमोन बेनि थाखाय जोङो बै सानखालि ह हगारनानै फैयो नालाय बेनि थाखाय जोङो बे गाबखौ फोननाय जायोमोन नोंथां ।
औ नोंथां।
औ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन बैसागोनि सोमोन्दै
हागोन नोंथां बिदिब्ला आं फोरमायनो आखायाव लाबाय। दा जोंहा बैसागु होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओ देरसिन रंजाथाइ फोरबो होननानै जों बुंनानै बुंनो हागोन ।
औ नंगौ नों
बैसागु फोरबोखौ जों बबे समनिफ्राय फालिबोदों बेनि सोमोन्दै जोङो रोखायै बुंनो हाया जाय समनिफ्राय ओ जोंनि बर' हारिया संसार समाज दानानै गामि गायसननानै संसार जालायनो रोंदों मोन बै समनिफ्रायनो जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिबोदों होननानै जोङो ओ बुंनो हायो । ओ दा बेफोरबो बे फोरबो फालिनाय समाव जोंहा जोंनि बर' हारिनि माखासे दोरोङारि दामग्रा दामजु जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा बिंनि थरखा खा बेफोरखौ लानानै जोङो गाजा गोमजायै रंजानाय जायो। ओ जोंनि बे बैसागु फोरबोआ आबादजों सोमोन्दो गोनां जोंनि बे बैसागु फोरबोआ बोथोरजों सोमोन्दो गोनां जोंनि बे बैसागो फोरबोआ ओ धोरोमजों सोमोन्दो गोनां। ओ बेबायदिनो जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा खालारनिफ्राय जों बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो बा बैसाग ओ सैथ्र' दाननि जोबथा खालारखौहाय जोङो मोसौ बैसागो होननानै बुंनाय जायो। बै समाव जोङो मोसौफोरखौ ओ थुखैस्रां लोबस्रां खालामनानै गोदान दिरुं गानहैयो आरो ओ दहाय नोंथाङा ङा होननाय बादि जेरै जोङो लाव फान्थाव फोर खौ हानानै माला गानहैयो आरो ओंखाम दोनि हांगारखौ जोङो एरख'ना लानानै थाव गुबैजों लगायना जोङो आगर फुननानै होयो थिग बेबायदिनो जोंहा मोनसे आरो दोरोङारि फोथायनाय दंबावो बेनो जाबाय गोखा गोखै एवनानै जानाय बेखौबो जोङो संक्रान्ति दिनावनो फालिनाय जायो नोंथां ओ बियो दानि समनिल' नङा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बेखौ फालिबोदों आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो दा बेखौ जानायनि गेजेरजों जोंहा मोनसे मुलाम्फा जायो होननानै जोंहा ओ फोथायनाय दङ बेनो जाबाय ओ बे सिगांनि बोसोराव जानाय बेमार आजारफोरा जाहाथे जोंनि देहा सोले रनिफ्राय जानगारना थायो बा जोंनि देहायाव जानानै थानाय बेमारफ्रा हामो बेनि थाखाय जोङो बै ओनसोल दैसा जिं बा हाजो एरियाफ्राव जों लगायनानै जों जानाय जायो बै मैगं फ्रा‌जाबाय जेरै थाराय थालिर फस्ला खेरा दाफिनि ओ खांसिंसा जारि दौस्रेम ओ बैफोरबायदि थुुनसिनि मैगंफोरखौहाय जोङो ज' खालामनानै एवलायलायनानै जायो थिग बेबादिनो आरो जोंहा मोनसे बे संक्रान्ति फोरबोआवनो आरो मोनसे फोथायनाय दंबावो बे फोथायनायानो जाबाय ओ संक्रान्ति दाननि जोबथा दिन अखानायसि सोरांसि समावहाय सथ्रावलि देंखो दाम मोब्ला जिबौनि बिदैया गला जायो होननानै जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबै आबौमोननिफ्रायनो फोथायनाय मोनसे बाथ्रा दङ बेबादिनो बिनि अखा नायै जोंहा बैसाग दाननि से अक्ट'खौहाय जोङो मानसिनि बैसागो होनानै जों फालिनाय जायो बे समाव जोङो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै जेरै बाथौआरि धोरोमनि सुबुंफोरा बाथौ बोराइ खौ लेस्लां ओ आलारि बाथि सावस्रां खालामनानै जोङो इसोरखौ आर'ज गाब गाबनाय जायो आरो गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन धोरोमनि ओ गावबा गाव नेमखान्थिजों इसोरखौ सिबिनाय जायो जेरै जों मिथिंगाया बिखानिफ्राय मोननाय ओ रायदों बिजौ मोखोना बिबार ओ खाथ्रि बिबार बेफोरखौहाय जोङो ज' खानानै न'नि दरखं बाथ थौनि दरखं आरो लांगोनायाव जोङो एथेबनानै होनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जे जोङो ओ बैसागनि एक थारिखआव जोङो मागिनाय जाया ओ बेहाय जोङो गिदिरनो अननाय होननाय ओ गिदिरनो ओ खुलुमनाय होननाय मान बाव बेफोरखौ होयो आरो उन्दैफोरनो अननाय बेफोरखौ जोङो ज' ज' ओंखारलायनानै ओ आथिखालावथ' जोङो नुनो मोनो गामिनि फोथारफ्राव ओंखारनो नानै बिनो मान होलायनाय जोङो नुनो मोनो आरो बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो आथिखालावबो सोलिगासिनो दङ थिग बेबादिनो बेनि अखानायै बैसागनि ओ नैथि खालारनिफ्राय जोंहा गावबा गाव ओ बैसोनि मानसिफोरजों ज' ज' ओंखारलायनानै जेरै बोराय बुरै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्लाया सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाया गथ' गथाय बेबायदिनो हानजा हानजा ग्रिद ग्रिद गावबा गाव हारिनि जेरै दख'ना जोमग्रा गामसा हौवाफ्रा गामसा गाननानै ज' ज' खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगोना लाना जोङो मेथाइ खनै खनै मागियो बे मागिनाय समाव खायफाया जोंनि ओ बर'नि मोनसे दोरोङारि हुदा जौ जौ लोंनाय बेखौ बे हाबाफारिफोरखौ जों लानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बेजोंनो लोगोसे जोंहा मैगं-थाइगं मागियो खायफाया माइरं हरो खायफाया फैसा हरो बेबायदिनो ओ गोदोनि समाव स्नि दिनहालागै बैसागु फोरबोखौ फालियोमोन नाथाय आथिखालाव जोंङो ओ सानथामसोल' जों फालिनायखौ नुनो मोनसै ओ गावबा गाव खामानिया बयहाबो मु मुखुब जाबोबाय बेखायनो सुबुं माहारिनि साननाय हनायजों लोगोसे बे लासै लासै सोलायबो गासिनो दं थिग बेबायदिनो जोङो अ बैसागु फोरबोआव जों मागिनानै मोननाय जेरै मा इरं थाखा-फैसा ओ मैगं-थाइगं बेफोरखौ जों ज' खालामनानै स्नि दिननि उनावहाय जोङो ओ गामिनि दुब्लि फोथारफ्राव जयै जों जालाय लायो जायखौ जोङो फुंखा हगारनाय होननानै बुंनाय जायो। दा बेजों लोगोसे आथि खालाव गोबांथार ओ फांसनफोरबो खुंसै खायफाया एकथ्रिस एक्टर लेंहरलायनानै बैसागु फोरबो फालिनायफोरखौहाय जों नुनो मोनसै बेखिनिखौ आं फोरमायबाय नोंथां। दा जोंना टाइमाबो जाबाय नङा होमबा बिदिब्ला उननि समाव लोगो मोनसिगोन साबायखर थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय।